हेल' नोंथां।
मा?
औ नोंथां खोनादोंना।
औ खोनादों।
ओ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां आङो नोंथांनो कल खामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ सावरायजागोन।
औ नोंथाङा दसे सम होनो हा गोनना?
औ हागोन।
औ माने जोङो बै सागुनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ सावरायजागोन थारैनो नोंथां।
औ-उम आं गिबियावनो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों।
औ
उम नोंथांमोननिथिं बैस-औ नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबोरै-माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ थारैनो। फोरमायना होनो हागोन दा। नोंथांनो दा बैसागो होनोब्ला जोंहाथ' ओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो आबौ-आबैमोननि जुगनि एबा मुगानिफ्रायनो जों बैसागो फोरबोखौ जोंनि बर' हारियाव खुंबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। दा बे रोखोमैनो जों नायनो थाङोब्ला आथि खालनि दिनावबो जोङो। बैसागु फोरबो फालिनायखौ जोंनि ओनसोलाव जोङो नुनो मोनो। एबा नुनो मोननो थांनाय जायो। दा ओ-बर' हारिनि हारिमुआव ओ-बैसागु रंजानाय एबा बैसागु फोरबोआबो मोन एंगारलायनो हायो बाहागो होननानै बुंनो हायो जोङो। दा बे रोखोमैनो। बैसागु मोसानायाव जोंनो ओ-जा बर' हारिनि सिनायथि होनो थाखाय जों ओ-गिबि गिबियावनो। मा गाननानै मोसानाय जायो। थिग बेबादिनो। बैसागु बैसागो फोरबोखौ जोंनि ओनसोल एबा ओ हालामाव जों ओरैबायदि। फालिनाय लुबैयो। जा ओ-रंजालि बै सागु जायखौ होनो। दा बेनि बि बुंनो थाङोब्ला जों बैसागु रंजालि बैसागुखौ जोङो मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु बे मोननै ओ बाहागो खालामना जों खुंनायखौ नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलाव। दा बे रोखोमैनो। ओ-बैसागोआ आबादारिफोरजों मोनसे एंगारलायनो हायै बाहागो होननानैबो बुंजानो हायो एबा बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव। आबादारिफोरनि फोरबो होननानै। थिग बेबायदिनो जोंहा मोसौ बैसा गुनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ-मोसौखौ ओ- फुङावनो ओ-थुखैनाय जायो एबा दैजों ओ- थुखैहैनाय जायो एबा दैफोरफोराव खायसे खायसेया दैमाफोराव जोङो ओ-थुखैनायखौ नुनो मोनो थिग बेबादिनो थुखैखां नानै जोंहा मोसौखौ। लाव फान थाव देगिलि पाट बायदि बायदि मिथिंगायारि मोननाय मैगं थाइगं खायसे खायसे मैगं थाइगं जा नेम बायदि दङ। थिग बेबादियैनो जोङो। बिथांमोननो। होनाय जायो आरो ओ-बायदि बायदि मोन्थोरजों जोङो सारनानै ओ- ओ-देंखो एबा जोङो रोजाबनाय नुनो मोनो। बेखौ आं रोजाबथ'लायला दा थिग बेबादिनो बेबादि। बिदिनो जोङो होखांनानै मोसौफोरखौ ओ फोथार एबा दु ब्लियाव जों हगार हरनाय जायो जों दोनदाल खायालासिनो औ। दा। बेखौ होननानै जोंहा ओ। बेनि उनावहाय जोंहा ओ गोखा गोखै मैगं थाइगं हाग्रानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोम नि गोखा गोखै जों मैगं। जानाय नुनो मोनो जेरैहाय। ओ दिंखि या मैगं जेरैहाय। ओ थालिर फस्ला। बायदि बायदि रोखोमनि। जोङो मैगं थाइगं जानाय मोनो आं बेखौ बुंजोबनो हानाय नंला मानो होनोब्ला आंहा एसे। गोबां गोसोआवबो गैया दा बेफोरखौनो बुंबाय। ओ बेनि उनावहाय जोंहा मानसि बैसागु होननानै बुङोब्ला बै मानसि बैसागुनि जा सानखालि जोङो फुङावनो दुगैयै लोबस्रोयै जोंहा न' बां स्रां गोथार खालामनानै जोंहा ओ न'खर जा न'खरनिखौनो बुंनो थांबाय न'खरनि बाथौ। थानसालिफोराव जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो गेदेरखौ गेदेरनिफ्राय मान गेदेरखौ मान खालामनाय गेदेरा उन्दैखौ अनसायनाय अननाय बजबनाय बेफोरखौ आसार खान्थि एबा नेमखान्थिखौ जों नुनो। बे जोंनि ओनसोलाव। थिक बेबायदिनो। गामि नाङैनो जोङो। ओ। गामिनि थानसालिफोराव जों थांनायखौ नुनो मोनो ज' ज' जा मानसि बैसागो बै दिनखालि जोङो ज' ज' थांनानै जोङो। खुंफुंनायखौ नुनो मोनो। फोरबो खुंफुंनायखौ थिग बेबदिनो बेनि उननिफ्रायनो जोंहा गाजा गोमजायै बैसागु मोसानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोल एबा। जोंनि हालामाव सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ'। गाससिबो ज' ज'। ग्रोम ग्रोमै बैसागु रंजानाय एबा खुंफुंनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो ओ आइजोफोरा दख'ना फास्रा रेगे रेगां जोमना देलायफब माफब बैसागु मोसानो ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गामसा। जा आर'नाइ बायदि बायदि समायना रमायना बर' हारिमुनि गाननाय जोमनाय गाननानै दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो ग्रोम ग्रोम मोसानायखौ जों नुनो मोनो एबा नुनो मोनबोगासिनो दङ। दा नोंथाङाबो बेनि बेलायावनो। बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुङो एबा माबायदि रंजानाय जायो, मोसानाय जायो, जानाय लोंनाय माबायदि जानाय लोंनाय जायो बेनि फारसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बैसागु लुङोबा। जोङो बयबो मिथिखायो बर' हारिनि मोनसे जोबोद एंगारलायनो हायि गिदिर फोरबो होननानै आरो जोङो बिखौ गोदान बोसोर सोरबो होननानै फालिनाय जायो। औ बैसागुआथ'। जोंनि एप्रिल दाननि बा बैसाग दाननि एप्रिल दाननि गेजेराव जोङो बिखौ खुंनाय जायो आरोना स्नि साननि थाखाय ओ जों बेखौ मोननै बाहागो खावनानै फालिनाय जायो। गिबियावनो जोङो। मोसौ बैसागु फालिनाय जायो। जोङो मोसौखौ सित थि सानखालि थुखैनाय जायो औ बै सानखि खालि जोङो दिग्लि लिति थाराय हालदै फान्थाव बायदिसिनाखौ जोङो सानसे आगोलावनो बुथुमनानै दोनफैयो आरो। बैदिनखालि जोङो औ मोसौ थुखैगोनखालि जोङो बिखौ फिसा फिसा हानानै लायो आरो आरं जिरनानै बिखौ माला बानायो आरो माला बानायनानै जोङो बिखौ द जा मोखां दर्जा मो फाङाव आलायनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो सारायनि हांगार बा खान्थानि हांगारखौ हलनानै जोङो जानाय थावजों लगायनानै मोसौनि बा बोर मानि बिखुंफोराव जोङो लगायनानै होयो आरो मोनथाम औवा खाथाबनानै जयैनो औ बिनि उनाव जोङो मोसौखौ फुख्रि बा दैमायाव थुखैनो लाङो जोङो। थुखैनो लांनाय समाव बिसोरखौ थाराइ गाज्लि बा दिग्लि लिथि बिलाइजों बुनानै लाङो आरो।
ओ नंगौ सैथो।
औ बिनि उनाव। जोङो। मोसौखौ दुब्लियाव होना लांनायनि उनाव जोङो बिसोरनो मोनायाव। हाय जोङो गोदानै। फागा बावनाय जायो आरो। गोजाम फागाखौ जोङो। साइदाव दोननानै जोङो बिसोरनि थाखाय गोदान फागा बावनाय जायो आरो औ नैथि बैसागु खालि मानसि बैसागु बुंनाय जायो बेखौ जोङो जोङो गिबियावनो मान सि बैसागु गेदेराव उन्दैखौ सनमान लानाय जायो आरो उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानाय जायो आरो आरो जोंनिबा आबै आबौ थैनानै थांनाय बिसोरखौ जोङो गोसोखां थि महरै जोङो गोथैसोबावनाय जायो आरो ना बिसोरनि थाखाय जोङो जि जोमबो बाउनाय जायो आरो जायफ्रा थांखु बा सेरेब जुमाय बेफोरबायदि लोंनाय जायोना बे बेफोरबायदिखौ जोङो बिसोरनि थाखाय बावनाय जायो आरो
जायो सैथो
बै सानखालि जोङो बिनिफ्राय गोखा गोख खै मैगंबो जानाय जायो जेरै फुं खा थालिर फस्ला दिंखिया आरो थाइजौ गोरलै खान्थाल मुसिनाय बेफोरखौबो जों जोङो जानाय जायो आरो औ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना जाबोनायलाय जोंबो दासिमबो जानाय जायो आरो
ओ
औ बिनि उनाव जोङो रंजा बाजा गामि गामि बैसागु मोसानो थांनाय जायो गेदेर उन्दै रै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो जयैनो जोङो रंजानो ओंखारलाङो आरो।
अ नोंगौ
औ बेबायदिनो जोङो बै सागुखौ स्नि साननि थाखाय फालिनाय जायो आरो नोंथां।
ओ नोंगौ।
औ नोंथांनाव आङो मोनसे सोंथि सोंबावनो सान्दों।
ओ सोंबावनो हागोन।
खाम खौ बोरै बानायो मोनथियो नामा?
औ। दा नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथिखोनो सोंदों आंनियाव। दा खामखौ बोरै बानायो होनब्ला अह जोंहा दा बैसागु मोसानायाव जोंनो ओ दाम बायदि बायदि दामजुनि गोनांथि जायो नङा ओमबा? थिग बे लेखायैनो जोंहा औ दामजु गोनांब्ला जोंहाथ' खामखौ बानायनाया गोनांथार। माबादि बानायो बेखौ मोनथिनाया गोनांथार। दा बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा खामखौ ओ बायदि बायदि मोजां दंफांफोरनिफ्राय जोङो ओ गेदेर गेदेर दंफांफोरनिफ्राय जों बानायनाय जायो। ओ बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ जा मोसौ मैसोनि बिगुर ओ बेफोरनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो खाम खौहाय ओ मोजां रोखोमै मोजां रोखोमनि बिगुर बायदि बायदि रोखोमनि बिगुरजों जों बानायनाय जायो। थिग बेनि अनगायै बो गोबां दामजुफोर जोङो ओ बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव नुनो मोनो सिफुं खामो जथा सेरजा गंगोना ओ थब्ला बाय दि बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनो। थिग बेफोर ओ दामजुफोरखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां लाइ ‌ फुं फोरनिफ्रायनो बानायनाय खौ जों नुनो मोनो एबा गावबा गावनो ओ बानायनानै दों दामनायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' हारि एबा समाजाव दा बे रोखोमैनो जोंहा गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' हारियाव। औ खानादोंना औ औ औ
नोंथां जोंनाथ' दा समाबो जानानै फैबाय आमफ्राय नोंथांजों रायलाय नानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय मोनथि यिखौ मोनथिबाय। औ
थारैनो सैथो।
औ नोंथांनिसाइ जोबोर जोबोर साबायखर ‌।
औ
औ नोंथां गोजोन थों नोंथां ।